हेलौ खोनादों नों? औ खोनादों। औ। उम नोंथां जोंनि अ' नोंथां जोंनि आबादनि बादैनो एसे सावरायबावनि नामा नोंथां आबाद जेनेबा माइखौ माबोरै मावयो बेखौथ' जों सावरायखांबायानो दानिया गोरान गोरान आबाद बा माइनि अनगायै गुबुन गुबुन आबाद दंना बेफोरनि बागै एसे सावरायनि नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ, ओरैनो नोंथां सावरायग्रोनोना आं सावरायनो नोंथां?
औ, नोंथाङा एसे रायफोदनानै होदो।
औ, दा जोंहा जोंनि न'खर सालायनाय आरिनाय बेवहाय आबादानो गाहाय बा आबाद मावनानैनो जोङो न'खरफोरखौ सालायो नङा होमबा? दा बेनि गेजेराव जोंहा माइयानो गाहाय, दा माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबादफोर मावयो जेरै दैज्लां बोथोरावनो होन फाथो आ बाद, फाथो आबाद आ मानि जोंनि ओनसोलाव मावजानाय मोनसे बेबो। बेनि उनावहाय आरोबाव मेसें बोथोराव जोङो गोबां आबादफोर गोरान आबादफोर फोनाय जायो जेरै बेसर उम सबाइ, सिबिं हो खोनादोंना बेसर सि उम बेसर, सिबिं बेफोरबायदि आरो। आङो नोंथांनो बे फाथो आबादखौ माबोरै मावो बेखौ एसे खोन्थानि नामा नोंथां?
औ, हागोन नोंथां।
ओरैनोथ' जोङो फाथो होनोब्ला माखासे रोखोमनि फाथो मोननाय जायो जोंनियावहाय जेरैबा गोखा फाथो, जायखौ जोङो नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय नार्जि बिलाइ खालामो बेखौ गोखा फाथो बुङो।
औ।
बेनिफ्राय जों मोनसे दङ' गोदै फाथो होनो जायखौहाय बेखौ जियार' होनो जोंनियाव आरो जोंनिया आरो मोन मोनसे फाथो दंबावो बेखौ ओ मैथा फाथो होन्नानै बुङो, फाथो गुबैबो होन्नानै बुङो। बेखौबो जोङो फोनाय जायो। ओरैनो आङो फाथो मैथा फाथोखौ माबोरै फैयो बेखौ ओरैनो लामसामै बुंलांसै। होमबा बेखौहाय जों माब्रै बाजारफ्राव फान्नाय जायो ओरैनो जों मैथा फाथो फोनो थाखाय जोङो एसे ‌ दै लोमै दुबसां जायगाफोरखौ बासिनानै बा सायख'नानै लानाय जायो आरो बेवनो जे फाथोखौ फोजाथाव जानाय बायदि जे ट्रेक्टरफोरजों बा मोसौफोरजों जों हालेवनानै लायो बेफोरनि जे जाबोरफोरखौ गारनानै साफायै हालेवनानै जों लागोरनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो बे मैथा फाथो बेगरखौहाय न'खायफा खायफाया न'आवनो दोनखानाय जायो बेखौहाय फोनो थाखाय आरो खाय फाया माने न'आव गैयाब्ला बा दोनखानाय जायाखैब्ला जों बाजारनिफ्रायबो जों बायनानै लाबोनानै फोफैनाय जायो। ओरैनो मैथा फाथोखौ फोनायनि उनावहाय जोङो एसे जौवोब्ला निज बेयो मैथा फाथोआ जुदि बारा जेनेबा गुबुं जादोंबा बेखौहाय गेसें खालामनो थाखाय जोङो बेरा होनानै गेसें खालामनायबो जायो आरो खाय फा खायफा खन्थाफोरजों जेनेबा दांनानै हाग्राफोरखौ गारनायबो जायो बिदिनो बियो बेखौहाय बे मैथा फाथोखौहाय सैथ्र' दान फोरावहाय फोनाय जायो आरो सैथ्र' दाननि बैसाग मास बेफोरबायदि आरोखि सुबिदा बायदि बिनि उनावहाय नै जों दायो एसे जौबाय जेनेबा मानसिफोरजों समान जाबाय बे मैथा फाथोफ्रा आरो जोङो बिनि उनाव जेब्ला जों हाजानाय जायो मैथा फाथोआ होमबा जोङो बेखौ
औ
सिजोंनो हानानै बेखौ बजा सरनानै जों बिलोफोरावहाय बेखौ सोमनो लांनाय जायो। ओरैनोथ' जों बेखौ उम बेखौहाय जेनेबा औवाफोरजों हाला थुनानै दैयावहाय हाला थुनानै दोननानै बिनि सायाव मानि दैयाव गोदोहोनो थाखाय आय जाफ्रा माखासे थालिर बिफां जेनेबा बेखौ होसिननानै दोननाय जायो आरोखि
नंगौ ओ नोंथां बुंनाया सैथो औ जों जोङो गोरान आबादखौ जोङो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बेसा मावो नोंथांनिओनसोलाव जेरै बैसा जा गोरान आबादखौ मावो जोंनि ओनसोलावबो जोङो गोबां गोरान आबादखौ जों मावनाय जायो। जेब्ला दैज्लां बोथोर जोबखांनायनि उनाव जेब्ला जोंनि बोथोरा खालि लांदां जानानै थायो माइ हाजोबनायनि उनाव नङा होमबा जोङो गुबबां हाथोनि अनगायैबो नोंथाङा बुंलांबाय फाथोखौ जेरै ब मावो जोंनि ओनसोलावबो बि बिदिनो जोङो जुखाम आबाद होननानै मिथियो जायखौ जुखां नङा होमबा जुखाम जायखौ जोङो माखाय होननानैबो बुङो। बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो मावो आथिखालाव लोगोसे जों आरो बेसर आबाद लोगोसे जोङो बिदिनो सबाइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो मावो आरो नोंथां जोङो बोसोर जों आबादखौ ओरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो दाय जोङो दैज्लां बोथोराव जों माइ हाखांनायनि उनाव
जोङो बेसर जोङो ओ सैसे बा सैनै बिदिनो जों हाखौ एवना लाग्रोयो जों नारा हाखौ बिनिफ्राय जोङो ओ बिगासेयाव जोंनो खु खमैबो देर किल' बा दुइ किल' बिदिनो जोङो बेसर साबा नांगौ जायो आरो बे बेसर बेगरखौ जोङो दुइ किल' तिन किल' जोङो माने सेरसे माने बिगासे हायाव जोङो बिसिनि नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो आराय माहा बा बिदिनो नै दान खावसेनि उनाव जोङो बेखौ फिथाइ महर मोननाय जायो आरो नोंथां। जे जेब्ला जोङो बेखौ नभेम्बर माहाव फैयोब्ला जों बेखौ जानुवारिनि जोबथा बा फेब्रुवारिनि लास्टफोराव फेब्रुवारिनि एसे आवगायाव जोङो फुननाय जायो आरो नोंथां। अेबब्ला जोङो गोबां बिदिनो जोङो थाव फेररायनानै जों बेखौनो जायो। आरो जोंनि बे बेसर आबादा जोङो न'खरफोरखौ जोंनि बर' ओनसोलावथ' मावखायो बिदिा जों बर'फोरा गावबा गाव गावनि मावनाय आदारखौ गावबाय गावबायनो मावनानै जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो न'आव जानो थाखाय जोङो आलु आलुआथ' जोंनि बयनिबो आंबो' नङा हा जों आलु आबाद आबादखौ जोङो आलुखौ खौ जों साफ्रोमबो मानसियानो जेन जोङ जायो आरो जोंनि आद आदार जानायाव जों आलुवआ गाहाय आरो जिखि जायो ओंख्रिजोंबो आलुआ जाजायो नङा होमबा नोंथां।
थिग बेखायनो जोङो आलु आबादखौ जोङो गायथारो लोगोसे जोङो बिदिनो कबि बान्दा कपि आरो अलकबि आरो जोङो लाइ लाफाखौथ' जों बर'फ्रा गायखायो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो आथिखालावबो जोङो लाइ लाफाखौ जोंनि बर'फ गायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो बिदिनो जोङो गावब गाव जानायनि गेजेरजों बो आरो नोंथाङा जुदि बांद्राय जुदि फसलखौ मोननो हायोब्ला जुदि आबादा मोजां जादोंब्ला नोंथाङा बेखौ हाथाय बाराव फाननोबो हायो नङा होमबा। थिग बिदिनो जोङो रां आरजिनोबो हायो जोङो आबाद मावनानै बिदिनो जों न'खर बेंाव ज आबाद मावनानै जोंो न'खरखौ हुंथानो हायो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दाबो जेनेबा बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो जायफोरा बुरजा बुरजा ह दङ बिथांमोनाथ' गोबां आबादखौनो मावो आरो बेखौबो बाहाय बेखौ बाहाय गासैखौबो मावनानै बिथांमोनहा रां आरजियो आरो जोङो गोबां माबाखौ बुंनोां गैया जेरै जोङो जोंनि ओनसोलाव माइआ आबादखौ एसे खम जायो आरो जोंनि मेसें बोथोरावहाय मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि दै मोना नोंथां मानोना एसे जोंनिया रि हा साइसनि जायो जायखौ जोङो मेसें बोथोराव जोङो दै अभाबनि थाखाय मेसेंनि माइ आबादखौ जोङो गायनो हाया आरो नोंथां। बिदिनो रोङो बेयो जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय माने सेलु फबनानै दै एभेलेबोल मोना बेफोरनि नि थाखाय उसुबिदा जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेयो मेसेंनि माइ आबादखौ गायनो। बेनिफ्राय बाखि गोरान खेथिखौथ' जों गायनो हायो जोंनोथ' गोरांथि गायनो थाखाय एफाग्राब बिनि गोनांथि जाया नङा होमबा नोंथां। थां बेखौ एसे एसे नोङो होबाय मां जायो आरो नाथाय माइ गायनो थाखायथ' गोबां दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरनि थाखाय गायनो हाया आरो जों मेसें माइखौ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि बे माइ आबादखौ गायनायजों लोगोसे जे आरो नोंथांमोनाव मा मा आबाद मावबावो मेसें बोथोराव एसे फोरमायनानै होबावदो
औ ओरैनोथ' नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि होनबाय मेसें बोथोरावहाय जोंनियावबो मेसें बोथोरावनो जेनेबा सबाय सिबिं बेसर बेफोरखौहाय फोनाय जायो आरो।
औ औ
ओरैनो उम सबायफोरखौथ' नै फोनोसैआनो माब भाद्र' मास जोबनाय लोगो लोगो सोरबा बोथोर गिबि फैयो
औ
आरो सोरबा एसे ग'दाय जानानै फोनाय जायो स'बायफोरखौ ओरैनो सबाय फोनो थाखायथ' जों सबाय फोनो जेनोबा सबाय थिलिखौहाय जों बांद्राय एवनाय जाया आरोखि
औ नोंगौ नोंथां
सबयावहाय उम आरो सबायाइ आबादफोरा इदिनो दै जिं आरिफोरावहायबो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
आरो उम सिबिंफोर एव‌ सिबिंफोर फोनो थाखाय बा जोङो हाफोरखौहाय एसे मोजांयैहाय एवनानै लानो गोनां जायो ओरैनोथ' सिबिंखौबो नै दा भाद्र' मासावनो हा गोजौफोरावहाय जेनोबा हाग्रा हादानफोरावहाय ओ फोनायानो जानोसै आरोखि सिबिंफोरखौबो आरो ओ गाहाय एसे गाहाय ओनसोलफोराव एसे उन ओ फोनाय आरिफोरखौ नुयो बेबायदिनो बेसरफोरखौबो जोङो एसे थाजिम जायगाफोरावहाय बांसिन फोनाय नुयो आरो आथिखालावथ' नोङो खायसे खायसे बेसर आबादावबो जेनोबा जेब्लानाखि फिथाइ थाइहां जायो बा बिबार बारहां जायो बा दैआरि नि ज'गार खालामनानै होनायबो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिजों देमसि गुजिटेल बेफोरखौबो फोनाय जायो
नोंगौ ओ अब्ला नोंथां आ गुवारै फोरमायबाय जोंनि मेसें बोथोराव जोङो मा मा आं आबादखौ मावो आरो जोंनि दाब दाब जायगायाव जोङो गोबां आबादखौ मावो नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायना मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दिनैनि बे ओ सानजौफु समाव अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय